हेल' औ औ
औ आयदाया बेरायनायखौनो लानोसै नामा?
हा हा?
ए आयदाखौ बेरायनाय बेरायनायखौनो लानो नामा? टुरिजिम दे नोंथाङानो सोंथिखौ खालामगोरदो
अ नोंथांना ओरैनो जाय माबाया ओ जोनोम जायगाया
मा होनदों?
नोंथाङा
मोजां खोनायाखै?
आ नोंथांखौ होनदों बबेयाव थायो होनदों?
औ आंनि बिदि पार्सनेलखौथ' नांलाया जेनेबा इसिबांसिम जोनोम जायगा फार्से बिदिखौ नांलायला आरो जिखुनु बेरायनायखौल' लानानै सावरायनो हायो।
रेजेक्ट जानो चान्स थायो नालाय अब्ला आं आं खालामनि ना कुइसनखौ?
जागोन दे खालाम जागोन।
नोंथाङा बेरायनायखौ सासे सुबुंनि जिउआव गोनां सानो ना साना? सिमपोलै फिन्नाय हो
बेरायनाया
सासे सुबुंनि बिराद ओ गोनां मोनसे एक्सपिरेन्स माने बेरायनायजों लोगोसे मोनसे मोजां मोनदांथि आरो मोन ओ गोदान मोनसे मोजां ओ लाइब हाय सोलोंनो हानाय जायो आरो
दा बेरायनो थाखाय बेरायनो थाखाय माबायदि जायगाखौ सेलेकसन खालामनाया मोजां?
बेरायनाय जायगाया जेब्लायबो ओ एमाजिं जानांगौ। आंनि थाखायबा आरो, आरो माने ओ गोसो बोनो हानाय आरो फिस नि थाखायबा मोजां आरो आंनि नुनायाव। ओ बेरायनायावहाय बेबायदि माने ओ बिर मानसि थानाय जायगा ओमफ्राय बेफोरावहाय बारा मोजां मोना आरो माने उम।
थांनाय जायगाफ्रा जेब्लायबो साफ सुथ्रा जानांगौ नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ। ओरैनो नोंथाङा आह मा मा जायगायाव बेरायफेरखो ओरैनो?
बेरायनाय जारनिखौ ओ बुंनो थाङोब्ला आङो जोंनि लकेल एरियायावनो बेरायबाय मानो होमबा जोङो ओरै स-सरलपारा आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पर्ट लोगोसे जोंनि ओ आंगोनिबो आंगो बाव खुंग्रि बायदि टुरिजिम प्लेसाव आं बेरायबाय दा बेयाव आंङो गोबां जोंनि बरफोर आरो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेयाव बावखुंग्रि बायदि जायगायाव बेरायनो फैयो हाजो गाखोनो फैयो दा बेहाय गोबां रोखोमनि माने मानसिफ्रा उन्दैनिफ्राय लानानै ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै मानसिफ्रा बेयाव गाखोनायानै मोनसे फोथायनाय जेराव बा बावखुंग्रि हाजो। गोदोनि। मोनसे दोरोङारि फोथायनाय बेखौ जों बयनिबो खुगानिफ्राय माने एफा एफा खोनानो मोनो आरो जेराव बेयाव गा खोयोल्बा गोसोनि साननाया जाफुंङो बेफोरबायदि दा बे खायनो ओ जोंनि बे फोथायनायखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेयाव बैसागु बैसागु समाव संख्रान्थिनि सि संख्रान्थिसिम जोङो बे बावखुंग्रि हाजोआव हाजो गाखोनाय ओ टुरिजिम खौ जों बयबो थाङो आंबो थांदों आरो।
नोंथांङाबो फैफेरबायना बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव?
बावखुंग्रियाव थांफेरनो मोनाखै। जोंनि
खोनायाखै। हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ